हेलौ। हेलौ खोनादों ना?
खोनादोंना?
औ खोनादों। औ औ खोनादों। ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ?
अ दासान्दिथ' ओरैनो न' आवनो दंथ'यो।
औ औ औ औ खोनादों।
हेलौ। खोनादोंना? दे बिदिब्ला जोङो बोथ बोथोरनि सोमोन्दै जों एसे सायनोसै।
औ औ सावरायजागोन।
औ खोनादों। हेलौ।
औ औ हेलौ।
हेल' औ दे। बिदिब्ला नोंथां मोन्निथिं बोथोरा माबोरै?
ओ जोंनिथिं बोथोराथ'
हेलौ हेलौ हेलौ। खोनादों ना? हेलौ हेलौ हेल' हेल'